हेल' खोनादों ना औ
नोंथां दायो फ्रियाव दं नामा
औ फ्रियावनो दङ
बिदिब्ला आङो नोंथांनाव मोनसे माने बाथ्रा सोंनो सानदों आरो
औ सोंनो हागोन दे
न'आव फिसिग्रा जुनादफोरनि बागै मिथियोब्ला नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
न'आव फिसिग्रा जुनारफोर
औ
न'आव फिसिग्रा जुनारफोर होनोबाथ' जोंना मोसौ फिसियो बोरमा अमा दाउ हांसो बेफोरखौ फिसि सिनाय जायो बांसिनै
औ
ओम बेनि बागै मोसौखौ जों फिसिनानै गाइखेर मोनो ओमफाय आरो हाल औ मोसौ गायनिफ्राय गायखेर मोनो बेफोरखौनो जोङो फाननोबो हायो बिनि उनाव मोसौनि खियाथ' जोंहा हासार जायो जों नाजानाय थाखाय सानफ्रामबो फुङाव माने मोसौनि खिखौ जमा खालामनानै दोननाय जायो आरोना बेखौनो जोङो मैगं गायनाय समाव हासारखौ बाहायनाय जायो आरो बुंनो थाङोबाथ' हालेवनायावबो बाहायो मोसौ जोङो हालएवनायाव बाहायो ओमफ्राय बेनि बागै बोरमा-बोरमाखौबो जोङो फिनाय जायो न'आव बोरमाखौ जोङो फाननाय जायो बांसिनैनो फाननानै मोनो रां मोनो बेफोरखौ जोङो न'आव नांगौ बुस्थुफोर- खौ लाबोनो हायो फाननानै बिनि उनाव अमाबो फियो अमाखौबो जोङो फानो थाखायनो फिनाय जायो आरोना
उम
अमानोे अमानो जोङो गुन्दै होनानै फिनाय जायो आरोना गुन्दै ओमफ्राय बिदिनो
मा अफ्रि
औ
फै जागोन
अफ्रिया जोंहा जुमायनिफ्राय जायो
जुमायनिफ्राय जुमाय गोरान मावखांनानै जे मोनो जों अफ्रि बेखौनो अफ्रि बुङो बेखौनो अमानो फैयो आरो
उम उम
ओमफ्राय बिदिनो थास'फोर रुनानै होयो बेजोंनो जों अमाखौ नाय जायो आरो
उम
जोंथ' फाननाय हिसाबैसो बांसिन फिनाय जायो नालाय जों बेखौ फाननाय जायो आरो अमाखौ
उम
नि उनाव हांसो दाउ बे- फोरखौबो फिनाय जायो, दाउखौथ' जोङो बांसिनै न'आवनो जानाय जायो।
ओम ओम
दाउनो जोङो आदार हिसाबै माइरं एंखुर, माइरं, बेफोरखौ होनाय जायो आरो हांसोया थ' जोंहा दैयाव थायो। बिनि थाखाय, फुख्रि बा दैमा दैसा बेफोरबायदि खाथि थाबाथाय, मोजां जायो आरो हांसो फिनो जोंहा
अ ओम ओम
खानस्रि एम्फौ जि मोनो बेखौनो नागिरनानै जायो। बेफोरखौ मोनजायोब्ला जोंहा बिसोरो थाब थाब देरो आरो आदारखौ खम होब्लाबो जायो फुख्रिफोराव दोननो हाबाथाय, बिदिनो जोङो बेफोरखौनो लानानै माने,
बेखौनो फियो नामा बांसिनै न'खराव,
औ न'आव फिनाय जुनार होनबाथ' बेफोरनो, बिदिजोना अमा बोरमा, दाउ, हांसो बेफोरखौनो फिनाय जायो आरो जों
ओम ओम नोंथांसिम खिन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ आरो आङो नोंथांनियाव सोंनि
औ सोंनो हागोन दे,
बर' हारिया, गोदोनिफ्राय दासिमाव गाननाय जोमनायाव माबायदि सोलाय बोनाय लाबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथांनिसिम आङो बांद्राय गोथ बयबो मिथिजोबा फंनैसोबाबो आं नोंथांनो फोरमायना होनो सानबाय आरो माने फोरमायना होनोसै आरो आङो
औ
बर' बिमा होनोबाथ' गोद -गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोननि दिननिफ्रायनो गोबां खस्थ'यै बर' बिमाफोरा सोलिबोदोंमोन। गोदो -गोदाय थ' गाननो थाखाय जियानो गैयामोन माने बर' बिमा गस्ला गाननो थाखाय ब्लाउस गांसे दानि जुगनि बायदि बिदि गैयामोन माने बिसोरो गाव- गावनो आखाइजों दानानै सिमा गांसे गांसे दखना गांसेफोरखौनो
औ
हासिनानैबो गाननाय नुनो मोनोमोन आरो माने हौवा मानसिफोरखौ दानानै माने दखना सुरि माने हासिनानै गामसा गाननाय बेफोरबायदि
औ
आरो गोदोहायथ' हाग्रा बंग्रा थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन माने बेबायदि लामा गैयामोन। सरक गैयामोन। मोजां थाबायनो थाखाय माने बिथोर खना खनला जायगायावसो थायोमोन आरो बर' बिमाफोरा गोदोहाय गोदोनि जों दानि जों माने जेबो मिलायनाय गैला आरो ना।
गोबां फाराग दं बिदिब्ला
फारागाथ' गोदोहाय बर' सुबुंफोरा गामि थायो दा सुबुंफोरा टाउन सहरफ्राव माखासे गोरों गोरा जाबाय नालाय। सोलोंथाइ लानानै माखासे सुबुंफोरा बेबायदिनो सोलायबोनानै टाउन सहराव फरायहैनो फैबाय बेबायदिनो टाउन सहरावनो थाय खायसे खायसे सुबुंफोरा बेयावनो थानानै रायजो जाबाय आरो माखासेफोरा गामियावनो थाबाय खना खनला गामिफोराव
आरो गोदोनि दिनाव जों गाननो था जोमनो थाखाय जोङो जिखौ माबायदि बानायोमोन बा माबायदि दायोमोन आरो दायो माबायदि इजियावनो दिरुनो
गोदोहायथ बर बिमाफोरा माने गावसिनि आखाइजोंनो दा थारोमोन आरो बिसोरो ।
औ।
माने इन्दि एम्फौ लानाय खौ नोंथाङा मिथिगौ ना? इन्दि बिफांनिफ्राय एम फौ लानाय बिनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बहननानै गावसोरनो थावख्रि लुयै लुयै बानायनानै खुन्दुं बानायनानै बेजोंनो सि दानाय बेफोरबायदि नुयोमोन आरो । खस्थयै
औ दानि दिनाव माबायदि दायो?
दानि जुगावथ मानसिया दानांलायलानो मानसिया माथ्र' नायनांगौल होनजा जायो माने मेसिनानो दाखाजोबो माने नोङो बेफोरखौ खुन्दुंफोरखौ सोनानै होनाय बेखौ माबा मोनसे मिसि सिना मा प्रब्लेम जादों नामा माने बेफोरनि सायाव नायनायलसै आरो मानसिफोरा ओरैबायदि इजि जाबाय आरो माने बिमा बरनि बिमाफोरनि दानाय बाय जिखुनु आजिखालि माने गानलानो आरो थामानि मेसिनाव दानायानो जाजोबबाय आरो दानि जुगाव।
बिदिब्लाथ गोदोनिजों दानिजों गोबां फारागथि दं गोदोनिया इसिबां जौगानो हायाखैमोन दायो मेसिन जों माने थाब थाब दिरुननानै। जौगानायखौ नुनाय मोन। बेफार फालांगियावबो जौगालां गासिनो।
गोबाङैनो बे बेफोरबायदिनो बर'फोराबो माने जौगालांगासिनो आरो जोंनि बर'फोराल' नङा माने जोंनि दख'नाफोरखौ बेलेग जाथिफोराबो माने मिसिन नालाय दानाय जायो। एफोर बायदिनो।
बिदिब्लाथ' फालांगि हिसाबै बैफ खौ जोङो बाहायनो हायो।
बाहायो आथिखालाव। दानि मुगायाव माने बेखौ फालांगि हिसाबै बाहायनाय नुनो मोनबाय जों गोबाङैनो।
औ
औ
बिदिब्ला नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंनांगौ। दंबायो नामा सोंनो हागोन सोंनांगौ दङबाथाय।
नोंथाङाथ' दहायो न'खराव फिसिनाय जुनुरफोरनि बागै बुंबाय।
औ
बर'फोरा माने बांसिन बबे जायगायाव थानानै मोजां मोनो बिनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
औ बर'फोराथ' जोंना बबे जायगायाव थानानै मोजां मोनो होनबा जों गामि ओनसोलावनो थानानै बांसिन मोजां मोनो। जोंनिया बर' फोरा गासै गासैबो माने गामि ओनसोलावनो थानानै देरो बोनाय बेस माने जों गामियावनो थानानै बांसिन मोजां मोनो आरो बर'फोरा। दायो दं टाउनाव थायो थेवब्लाबो जोंनिया गामियावनो साबसिन होननानै जों सानो आरो
औ
नांगौ खिनिखौ जों माखासे जानाय बेसादफोरखौबो जोङो ओ गामिनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो जोङो खानानैबो मोनजानाय जायो। जोंहा बेफोराव जेबो मुलि एबा मेडिसिन बाहायनाय जाया। बिनि थाखायनो जोङो गामि फोराव थारादैनो बांसिन मोजां मोनो
ओं बर'फोरा माने गामिनि बारहावाखौ मोजां मोनो आरो ना
औ औ गामिनि बारहावा गाब जांनो
ओ आरो नोंथाङा माबाफोर सोंबावगोन नामा? आंनाव
औ नोंथाङा जिखौ माबायदि दायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंथ' जि दानायनि बागै आं बांद्राय मानि नो आं मिन्थियानो होनजायो फ्राय माने
नों मिथिनाय बायदि मोनसे मोननै जि दानायाव मा मा आगजुफोरखौ बाहायनाय जायो बेखौ खिन्थालांनो हागोन ना मुंखौ?
फंनैसो आङो खिन्थानो आखाइयाव लानाय जाबाय माने आंथ' जि दानायखौ बांसिनानो नुफेराखैबो बायदि होनजायो माने खोनादों आरोना बेफोरबायदि माने जिखौ थ' जोङो गिबियै जोङो खुन्दुंखौ बायनानै लाग्रोनाय होन्दों खोनादों खुन्दुखौ बायना लानानै माने बे खौ हाय जोङो मुस्रायावहाय मोनसे जोंना जन्थर होननाय थायो सोरखि ओमफाय मोनसे दाङा नाथा होननाय थायो बेयावहाय सोनानै माने खुन्दुंखौ सोनानै होनानै माने खुन्दुंखौ माबाया माने
सोरखि बबिनाव फाननाय जायो आरोना
फाननाय जायो होननाय खोनादों आरो मबलयाव फाननानै लानानै
औ
लाग्रोनाय जायो ओमफफ्राय बिनिफ्राय जि सोंनो थाखाय जोंनो माखासे ओं औवानि बानायनाय आगजु फोरनि गोनांथि जायो।
औ।
बेफोरनि बागै आङो बांद्राय मानि मिथिला
औ।
बुंनो हानाय नंला आरोना नोंथांनो आरो जि दानायावथ' जोंनो नांगौ गिबियावनो थात नांगौ। आरो मा खु नांगौ, सालखुन्था नांगौ, गान्दै नांगौ आरो रासो नांगौ, आरो गाहायाव गानो थाखाय गर गरखा गंब्रै ना मा बुङो बेखौबो नांगौ जोंनो ओ बिनिफायथ' आरो
मुस्रा सानो थाखाय जोंनो दानि बबिनबो गोनांथि जायोना जि दानायाव?
नोंथां आं खोनानो मोना सै मा बुंदोंमोन?
जि दानायाव जोङो जि दानो थाखाय खुन्दुं फाननो थाखाय मुस्रानिबो गोनांथि जायोना?
औ मुस्थानिबो गोनांथि जायो औ नों
औ। औ सिगांग्रो जिखौ दानो थाखाय जोङो मुस्रायाव फाननानै लाग्रोनाय जायो आरो ना। बिनि उनावसो जोङो जिखौ दानाय जायो।
ओं।
बिनिफ्रायसो जोंहा जिनि महर मोनो आरो।
अह उम ओ ओ।
बिदिब्ला जोङो बेयावनो दोनथ'नोसै ना?
औ जागोन दे नोंथां।
औ।